हेलौ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ खोनादों
अ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङो गरम नालाय बोथोरा बेनिखायनो फेन सिङाव एसे जिरायनानै दं नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
औ ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा
औ जाखांबाय
औ आंबो जाखांबायानो ओ आधा घन्टासो जाबाय जानाया
मा ओंख्रिमोन नोंथांना
नाजों आलुजोंमोन नोंथां
औ औ नोंथाङा मानो फन हरनाय जादोंमोन
औ आङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नोंथांनो कल हरनाय जादों नोंथाङा दा जेबो मावाखैबा रायलायजागोन नामा
औ जागोन दे नोंथां आं दा फ्रियानो दङ
औ ओ आयदानि मुङानो जाबाय बर'नि हारिमु
औ औ
औ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ होननो हागोन नोंथां बर'नि हारिमु होनो होनो थाङोब्ला बे जोंना ओ बर'नि राव ओमफ्राय दामनाय देनाय जानाय लोंनाय ओ बेफोर गोलैयो आरोना ओमफ्राय आङो फार्स्टआव बर'फोरना मा मा दामनाय देनाय माने माने बेफोरखौ खोन्थानोसै दामनाय देनायनि मुंफोरखौ ओम जोंना गिबियावनो जाबाय खाम जेखौ जोङो बैसागु बैसागु बोथोर बिदि ओमफ्राय आर'ज गाबोब्ला बाहायो आरोना ओमफ्राय
औ
जथाबो दं जोंना ओमफ्राय सेरजा ओमफ्राय सिफुं दं बेफोर दामनाय देनायाव गोलैया आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेफोरखौ जोंना बर'फोरा ओ आर'ज गाबोब्ला ओमफ्राय रंजानाय फोरबोफोराव बाहायनाय जायो आरोना बेफोर दामनाय देनाया ओमफ्राय आरो बेनि उनाव जाबाय बर'फोरनि माने आबाद मावनाय बर'फोरा माने आबाद मावो आरोना आगोल दा खुब माने गोबाङानो बिदि गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावनो थाङो नाथाय आगोल माने जोंनि आइ आफामोननि समाव माने आबाद मावना जायोमोन आरोना बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो जोंना ओ माइ गायनाय ओमफ्राय ओम जुखाम फोनाय बिदिनो खुसेर बागान बेफोरखौ माबायोन आरो ना आगोलनि मानसिफोरा ओमफ्राय ओ आइजोफोरा न'आव अमा फियोमोन ओमफ्राय बिदिनो दाउबो फियोमोन बिदिनो उम बेफोरजोंनो रां खामायोमोन आरोना न'आव थानाय आइजोफोरा ओमफ्राय नोंथाङाथ' मिथिनो हागौ खि अमा फानबादि गोबां रां मोनो होननानै मासे औ मासे अमायावनो माने बिदि
ओ जि रोजानिफ्राय बांसिन मोननाय होनाय खोनो आरोना
औ
ओमफ्राय अमायाथ फिसा होबा गोबां फिसा होयो नालाय ओमफाय बेखौ फाननानैबो गोबां रां मोनो
औ
ओमफ्राय बिनि उनाव दाउफोराबो बिदिनो सेम अमाजोंनो दाउफोरखौ माने दाउनि दाउदै मोनो ओमफ्राय बिदिनो दाउखौ ओ बिदिनो बे बेफारि फैयो नालाय गामि गामि बिसोर लाना थांफैयो बिदिनो माबायाव फानो फानहैनो थाखाय सक सकफोराव फानहैनो थाखाय बेयावनो गोबां रां खामायो आरोना आइजोफोराबो बे जाबाय ओम बर'फोरनि माने बोरै बर'फोरा ओम गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय माने आबाद नङाबा बिदि जिब जुनार फिनाय जायो ओमफ्राय आरो बिनि उनाव बर'फोरनि जानाय लोंनाया गोलैयो आरोना ओमफ्राय बिसोरो बर'फोराथ' बर'फोरनि ओंख्रि बुंनो थांबा जोंना दं नारजि अमा ओमफ्राय जोंना सबाइ ओंख्रि दं ओमफ्राय अनला दं नोंथाङा बेफोरखौ खोना खोनानो मोनदोंना बेफोर
औ खोनादों नोंथां
औ ओमफ्राय ओ जोङो माने नारजि अमा होनो थाङोबा नारजिखौ जोङो माबानिफ्राय बानायनाय जायो बे फाथो बिलाइनिफ्राय फाथो बिलाइखौ जों फोरानना लांग्रोनांगौ आरोना बे फाथो बिलाइखौ जों ओरैनो एवनानैबो जाजायो
नोंथांमोननिथिं माने बिदि मा मा रोखोमनि फाथो मोननाय जायो मिथिगौ नामा नोंथाङा
औ जोंनिथिं मोननै मोननै रोखोमनि फाथो मोननाय जायो ओ मोनसेखौ जोङो गोखा होनो मोनसेखौ गोदै होनो नाथाय गोदैया माने जेबो टेस्ट गैया ओरैनो सङोबा दैल' ल' जागोन खोमा ओरैनोथ' जाफेराखै आङो मोननैजों मिक्स खालामनानैसो जानाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथाङा नारजिजों अमा जाफेरबाय ना
औ जाबाय नोंथां
औ ओमफ्राय नारजिजों अमाखौ माने बोरै बानायो एसे बुंना होनोसै आङो माने जोंना फार्स्टआव माने नारजिखौ ओ गोखाखौ खारहोनो थाखाय जों रुनाय जायो आरोना रुगारनानै बिनि दैखौ गारनाय जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ सोरबा माने मिक्सारावबो ग्राइन्ड खालामो ओमफ्राय खायफा खायफा बेखौ हाफ्लेनानै दोनो आरो ना ओमफ्राय बेखौ एसे साइडआव दोननानै जोङो सारायाव बिदिनो पियास सामब्राम बान लु लानानै अमाखौ एवग्रोना लायो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो एसे अमाया गोजा खालारनि जाबा एसे गोजाहां जाबा जों नार्जिखौ होनाय जायो आरो ना ओमफ्राय जों बेयाव खारै खारैखौ होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो खारैखौबो जोङो थालिर फस्लानिफ्राय बानायो आरोना थालिर फस्लाखौ जोङो बे फस्लाखौ माबानानै जिरना लानानै जोङो
औ
बेखौ फोरानो आरोना सान्दुंआव सानथाम साननै सानथामसो जोङो बाहेरावनो दोनो माने अखा नांनो मोना आरोना अखा हाबा अखा हा नानै माने नुबा जों खोबना दोनो बेखौ तिरपाल नङाबा प्लास्टिकफोरजों खोबना दोनो ओमफ्राय बिदिनो बे मोजाङै रानबा सान्दुंजों रानबा जों बेखौ माबायो आरोना सावो बेनिफ्राय जि गोसोम गोसोम ओंखारो बेखौ जोङो माने दै होनानै बिदिनो सरनानै खारै ओंखारो आरोना
औ
बेनो जाबाय खारै ओमफ्राय बेखौ नार्जियाव इउस खालामनाय जायो ओमफ्राय खारैखौ बिदिनो अनलायावबो इउस खालामो जोंना बाहायो ओमफ्राय सबायजों अमा ओमफ्राय नङाबाबो ओ दाउ सबायजों दाउ बेयावबो बाहायनाय जायो आरोना
औ
ओमफ्राय बे जाबाय जानाया ओमफ्राय लोंनाया जोंना ओ जों माइब्रा माइरंनिफ्राय जों माबा बानायो माइब्रा रोसि बेखौनो नोंथाङा मिथिनो हागौ
औ मोनथिगोन नोंथां
बेथ' गोदै जायो जोंना बेखौ बांसिनानो जों बैसागो समाव बानायो आरोना
मानसिफोरा न' न' बिदि बैसागु टाइमाव बानायो जोंना ओमफ्राय बिदिनो माइब्राजोंल' नङा माने ओम दस्रा माइरंजोंबो बानायो आरोना बिदिनो गोसोम माइरं दं जों ब्लेक राइस होनना बुङो
औ
बेजोंबो बानायो आरोना बेजोंबो मोजां जायो ओमफ्राय बिदिनो जोंना ओम बेफोर जाबाय ओमफ्राय बर'नि राव जों बर' राव माने रायलायो ओमफ्राय जोंना रायलायनाया एसे ओ आलदा आलदा जायो आरोना मोननै टाइपनि रायलायनाय दं होनना बुंजायो बे जाबाय सानजारि सानजारि रायजलायनाय ओमफ्राय गवाफारा रायलायनाय आरोना बे मोननै ओमफ्राय एसे रायलायनाया माने सानजारिफोरना एसे दस्रा जायो ओमफ्राय गलफाराफोरना दस्रा जायो आरोना
औ
बे नोंथांङाबो एसे बर'नि हारिमुनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ जोंना जे बर' आइजोफोरा गासिबावबो आखा फाखा होननानै बुं बुंजायो हाबा हुखा रोंजोबो माइ गायनो रोंगौ सिब दानो रोंगौ बेनि गेजेराव जोंना बर' आइजोफोरा सि दानायाव जोबोद
औ
बेवहायो बर' आइफोरा गुरनाय बेफोरबायदिखौ दायो फास्रा बेवहाय जोंनि मिथिंगायारि मिथिंगाखौ लानानै बर' आइजोफोरा आगर एरो बेनिनो गेजेराव माखासे आगरफोरखौ मिथियो बारा मिथिया जाय जेखौ मिथियो आं बेफोरनि मुंखौ बुंनानै होनसै जेरै हाजो आगर फारौव मेगन दाउथुब बिबार
औ-औ
बर' आइजोफोरा बिदिनो मिथिंगा खौ लानानै सिगांङाव आगर एरोमोन आरो दाथ' माने गासै गोदो न'आवनो बिदि दानाय लुनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा दानि जुगाव इसेबां इदि नुनो मोनला नाथाय फालांगि खालामो आरो जेनेबा दख'ना दख'ना बानायनानै फाननाय बेफोरखौ दा नुनो मोनबाय बर' आइजोफोराव नाथाय न'आव बिदि नाथाय न'आव बिदि बानायनायखौ दानाय दख'ना दानाय गामसा दानाय बेफोरखौ नुनो मोनला आरो
औ औ
फ्राय जोंङो जोंनि बर' हारिमुखौ रैखा खालामनो नाजानांगौ
औ-औ बेथ' नं
बर' बर' रावखौ जोंङो रायज्लायनांगौ जाहाथे बियो गोमालांङा
औ
बिनिफ्राय जोंङो गाननाय जोमनायखौबो गाननांगौ दिन्थिनांगौ जाहाथे बियो गोमालांङा। जोंङो नो नांगौ बेखौ रैखा खालामनो थाखाय दा होमबा नोंथां समाबोथ' जाबाय
औ नोंथां औ औ रायज्लायना गोजोन गोजोननाय गोजोन्थों
औ गोजोनथों नोंथां